नंगौ नोंथां।
हेल' नों
हेल' नोंथां औ नोंथां ओ जोङो औ नोंथां ओ जोङो आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो मोनसे आयदा लानानै जोङो सावरायगोन नोंथाङा बेबायदिनो ओ जिखुनु जाया मोनसे आयदा लानानै आंनो फोरमायथि होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। ओ नोंथां आं मोनसे आबाद मावनायनि सायावसो ओ फोरमायनो सानदोंमोन नोंथांनो जेरै आं मा होनो ओ औ नोंथां ओ मा होनो अ मोनसे ओ फ्राम बानायनायनि सायाव नोंथांनो फोरमायसै आङो ओ बेनो जाहैबाय अमा फार्म अमाया जायो अमा फार्म अमाखौथ' मिथिखागौ सार नोंथाङा अमा बे दरा जोंनि बर'फोरनि एबा बर' सुबुंनि थाखाय मोनसे गाहाय मोनसे जाग्रा। ओ बे बेदर होननानै बुंनांगोन बे मोनसे दोरोङारि बेदरबो जोङो बुंनो थांनांगोन अमा अमानो होनोमब्ला अमाखौ जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो गारनो हायै माने जायो आरो माने जोङो बर' सुबुं सोरबा सासे सोरबा सासेबो बर' सुबुंखौ मा होनो अमा बेदर जायैखौ जोङो नुनो मोनो आरो गासैबो बर' सुबुंफोरानो मा जाजोबो होननानै जों बुंनो- नङा ओमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां।
नोंथां अमा बेदरजो बर' सुबुं बर'फोरनि मोनसे गाहाय जाग्रा जामु आरो बे- बेखायनो मा आङो मोनसे बे- खौ नोजोर बोनानै मोनसे अमा ओ फार्म बानायनाय जादों आरो बेनो जाहैबाय अमा ओ ल केल बिस लखेल फार्मार दिसि नङा बे मानो होनबा जोंनि गामि ओनसोलाव मा होनो अ बा ओ लकेल अमायानो बांसिन माने सा ओ बांसिना सोलियो आरो सोलियोबा बाजारफोराव ओंखारो आरो बैफोर सुंफोरानो बे लकेल माखौ जायो आरो बेनि जेनेबा लकेल अमा बानायनाय जादों आरो फार्मखौ माने ओ मा होनो ओ हाइब्रिद जोलैनिबो फाहामाखै ओ बानायाखै आरो मानोना जोङो मा हाइब्रिद ओ जोलैनि अमाखौ ओ फार्म बानायोब्ला गोबां मा होनो फाननायफोरावबो एसे उसुबिदा जायो माने मानि जानो नागिरब्राङा आरो दानिया जोंनि गामियारि ओनसोलफोरा बेखायनो मा लकेल माखौ बानो फ मा माहोन फार्मखौ बानायनाय जादों आरो। दा लकेल अमा फारमबनायनि थाखाय जोंहा जोबोर गोरलै राहा मानो होनोब्ला लकेल अमा एबा दिसि अम माया जाहैबाय मा होनो ओ बिसोरो जानाय आदारखौ बासिया आरो जानला मोनानला जायो बिसोर जेरै' ओंखा खाम खालायजोंबो जोङो सिबिनो हायो ओ थिग बेबायदिनो ओ लकेल अमाखौ जों मा न'नि गुन्दै गुन्दै एबा न'नि माइ सौनायनि नि जे ओंखारो मा होनो गुै बेखौ जोो बेजोंनो जों अमाखौ फिसिनो हायो आरो लखेल अमा खौ दिसि अमाखौ बेनिखायनो फिनो मोजां आरो थि बे बायदिनो जों मा जों बर'सुबुंफ्रा मिथि खागौ नोंथांआबो माहोनो ओ जै सा अ जौ सावनाय एबा बे ओ जौ बानायनायनि ओ जेब्ला जोङो जौ बानाय अब्ला जों मा गोरान गोरानस बानाय अब्ला जों मा बिनि गेद मोनो जों जायखौ जोङो अफ्रि होननानै मिथियो बेजों मा बे अमाखौ फिसिनो हायो आरो बेनिखायनो मा गोरलै आरो फिसिनो अमाफोरा जाहैबाय जोंनि ओ बर' सुबुंफोरनि साफ्रोम बो न'खरफोरावनो मोनफ्रोमबो न'खरफोरावनो थायो आरो माफा माफा मा औ नुथारगोन आरो नुथारगोनखि बेनिखायनो मा ओ आंबो बेखौ नोजोर बोनानै बे फार्मखौ बानायनाय जादों आरो दा। गासै आंनि फार्माव जौसे बाजिथासो अमा लकेल अमा दों आरो बेनिखायनो आं मा ओ लकेल उन्दै गुन्दैजोंनो बांसिन बेखौ फिसिनाय जायो आरो' माने गुन्दै गुन्दैजोंनो मा खालामनाय जायो फिसिनाय जायो जेरै' जोङो ओ माइ सौनानै मोनो आरो मा नैबे फालिस गुन्दै होनना बुङो। जायखौ जोङो मा मिसिं गेदेराव जेब्ला गोथाङै सावो अब्ला जों मा गुन्दै सख्लाया जों बाथ्रा गयो आरो मा दै माइरंखौ जोङो मा खेबसेन साहावखानाय महराव बानायनाय खमायाव मा होनो ओ बे गुन्दै फिसा फिसा गोबावनो नालाय थ्रा गुफुर गुफुर बेखौ फालिस गुन्दै होनो बेजों आरो बे ओंखारनाय गुन्दैखौ जोङो बिजोंनो फिसिनाय जादों आरो जबोद लाब जायो आरो बेखौ फिसियोब्ला मोनसे थांना थानाय राहा हिसाबै माने बेजोंनो सोलिनो हायो आरो' गोबां माने बे ओ मा होनो अमा बिमा मा लायोब्लाथ' जोङो बुंनांगोन गोबां फिसिनि फिसाखौ फाननानै जों गोबां फैसा मोनो नङ होमबा नोंथां। माह मा सिसो बिमा थाबानो जोङो बोसोर फायाव ओ गोबां अमा फाननानै मोनो आरो। माने ओ जि जिदाइन दानाव जोङो मा मोनो ओ मोननै। मानै अमा एबा ओ मोनथाम ओ मानै खनथाम। जिदाइदानाव खनै माबा मोनो फिसा मोनो आरो जोङो। अमा बिमानिफ्राय बेखायनो जोबोद मोजां आरो फिसिनो बे खननै मोननायाव खमसे खम जोङो। मासे अमायावनो जोङो ब्रैजि बाजि रोजा मोनो माने जिथा अमा। फिसा जायोबा जोङो बाजि बाजि रोजाखौ फैखायो आरो मासे अमायाव जोङो मा। बोस ओ बोसोर सेयाव ओ। से लाख रां आरजिनो हायो आरो नाथाय जों मा ओ बेखौ माफा माफा जोङो डाइरेक्ट फिसियोब्ला जोङो। माने खेबसे फानगासेयावनो ओ मा होनो‌ बियो जोबनानै थाङो बिदानानो जोबो नाथाय जों बिमा लायोब्ला बि फिसानि उनाव। फिसा मोनबाय थायो आरो बेनिखायनो जोबोद मुलाम्फा दङ आरो नोंथां। जोबोद मोजां ओं। थांना थानाय राहायाव अमायानो जाहैबाय जोंनि मोनसे ओ जों लानाय। र बिखौ। अमाखौ फिसिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एबा नोंथाङा मा मावो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंबो ओ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा। ओ आंनि मिथिनायावथ' जोङो गोजो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो अमा फिसिनाय हुदायाथ' जोंहा दंबो। खायो जेरैहाय जोङो जौ संनायजों लोगोसे बै जौ संनायनि जोंहा अफिखौ जोङो। ओरैनो गारालासे जोङो बे अफ्रिजोंनो बा जौ संनायनि अफ्रिजोंनो जोङो मानै माथाम अमाखौ। जोङो ओ गुबुन आदार बायनाङा लासिनो जोङो फिननो हायो। बेबायदिनो एखे नेमजों गोदो। गोदायनि आजौ आजैमोनहा जोंहा बेबायदिनो अब अमा। अमानो आदारनि थाखाय जोङो बेबायदिनो जौ मावनाय अफ्रिजों लोगोसे थास' बेबायदिनो। ओ साखाथियाव थास'फोर लायनानै जोङो बेखौनो हानानै होनानै आरो बेबायदिनो माखासे। ओंखाम खालायफोर ना जों जायखौ जानानै गारनाय जायो एखमबा बेबायदिनो। बेफोरजोंनो जोङो अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो अमा फिसिनायनि जों। हा हु दाबा नो मासे ओ रोंगौथि बियो आला। हुदा जाबोबाय नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जोङो अमाखौ जोङो मासे मानै बा माथाम बिदि फिनायनि फ्राय जोङो मा गोबां अमा फिसिनाय बेबाय लामा सिम सफैबाय जेरै हाय जोङो मोनसे। फार्म होननानै बुङो जोङो फार्म खालामनाय ना अमा फार्म खालामनाय। जोङो आथिखालाव अमा फार्म खालामनायनि सोलोंथाइ होनायखौबो जोङो नुनो मोनो। ओ मोनसे बेबायदिनो ओ मोन वार्कशपफोर बायदि आरोना बेबायदिनो बेयाव जोंहा अमाखौ माबोरै फिसियो अमाखौ मा। माबोरै आदार होनांगौ माबोरै जोथोन लानांगौ आरो माबोरै ओ मा होननानै बुङो अमाफोरनो जों। ओ लोमजानाय साजानाय बा माबा मोनसे बेमार जानायनिफ्राय जोङो माबोरै बार। बासायनो हायो बिनि। माखासे भेक्सिन होनायनि नियम निति बा बबे भेक्सिनखौ मा लोमजानायाव होनांगौ। मा जायोबा मा अभेभेक्स। थुनांगौ बेफोरबायदि जोंहा माखासे फोरोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। आथिखालनि ओ अमा फार्मफोराव जोङो गासैबो भेक्सिन होनानै। लाखिनाय जायो मानो होननानै बुङोबा आथिखालाव अमानि बेरामफोरा जोंहा बांबोनो हम। हमदों बेनिखायनो जोङो भेक्सिन होनानै। जोङो फार्मावफोराव जेखुनु जोङो फार्म खालामोबाथ' जों गोबां रां खरसा। खालामना। फ्राय लानानै अमा जोलैनिफ्राय लानानै आरो बिसोरनो गोबां आदार होनांगौ जानायलाय गोबांथार रां खरसा खालामनानै फिसिनाय जायो बेनिखायनो जाहाथे बोरैबा ओ गोरोन्थि समाव। औ जाहाथे मा होनो लस जाफ्लाङा बिनि थाखाय जोङो ओ अमाफोरखौ जोङो ओ सि। गांग्रो भेक्सिन होनाय जायो बेनि सिगांग्रो भेक्सिन होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाहा। जाहाथे बेनाव माखासे बेमारफोरा साबफनो हाया बा सन्देरनो हाया बिनि थाखाय सिगांगो भेक्सिन होनाय बे खामानिखौ मावनानै लानाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो। आथिखालाव अमा फिसिनायनि राहाया जोबोोर गोरलै जाबाय मानो होननानै बुङोबा जोङो बै गोदो समनिफ्राय बे जौ मावनांला आरो बेबायदिनो जों थास नागिरनांला बेबायदिनो जों मा आथिखालाव जोङो अमानि आदारनि थाखाय जोङो दाना मोननाय जायो दानाखौ जोङो। गोसोबायदि बायोब्लानो मोननाय जायो बेखौ जोङो दानाखौ। गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बेबायदिनो माखासे फसलफोरनिफ्राय बानायनाय जायो ओ बेबायदिनो जोङो बे दानाखौनो होनानैबा जोङो नांगौ सिब जोंयो दानाखौनोबा नांगौसिबां आदार जेसेबांखि अमा फिसिया मानो बिसोरनो आदारखौ जोङो बुथुमनानै बा जगार खालामनानै होनो हानायलाय जोंहा गोबांथार अमा फिसिनो हानायनि जोंहा राहाया बांसिन जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो अमा फार्म खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे मोजां थाग्रा न' नांगौ। आरो बियो फाखानि न' जानो नांगौ अमा अमा खायोबा दाबसे जायगायाव अमा बा फाखा नङै जोङो मोनसे हायाव अमा खायोबा बेयाव माखासे ओ गावनि अमानि उरनाय दुगैनाय आरो बेबायदिनो अखा अखा बांखा दै थानाय बेजों लेथ्रा जायो आरो बिनि खिनाय हासु नाय बेफोरो गोबां लेथ्रा खालामो आरो मोनामनाय सोमजिहोयो आरो बेफोरनो मा अमानाव फिन बेमार सोमजिहोनाय बेफ फोरबायदि जायो आरो साखाथि फाखाथि न'फोरावबो जोंहा मोनामनाय बेफोर जायो आरो थिक बेबायदिनो जोङो अमा फार्म खालामनो थाखाय जोंहा मोजां न'नि गोनां थि जायो आरो बेबायदिनो जोङो साखाथि न'आव खालामनो नाङा जोङो अमा फार्मखौ बेबायदिनो जोङो न'निफ्राय जानगाराव आरो बे बेनि थाखाय जोङो मोनसे ड्रेन थानो नांगौ जाहाथे अमा खिफोरखौ जोङो सुस्रायोबा गोजान जायगायाव थाहैयो आरो बेबायदिनो ओ अमा फार्म बा अमा थाग्रा खाथियावनो जोङो खिफोरखौ गारफिनोबा बेयाव माखासे थाम्फै थाम लाफोर सोमजिगोन आरो माखासे बेमारफोर सोमजिगोन बेनो अमाफोरनाव फिन बेमार सोमजिफिनगोन। आरो थिग बेबायदिनो जोङो गोबांथार अमा फिसिनो हायो ओ आरो‌ बेबायदिनो जोङो माख खासे साप्लाायफोर आथिखालाव अमानि साप्लायाबो मोजां बेबायदिनो जोङो मोजां ओ हाथाय जों मोननो हायो बा मोजां मोजाङै जोङो फाननो हायो बेबायदिनो जोङो अमा फिसा जोलै फाननाय आरो बेजों लोगोसे अमा गिदिरखौ जोङो बा बेदर हिसाबै फाननाय आरो जोङो बेबायदिनो सोरनोबा जोलै फाननाय बा सोरबा ओ गुबुन ओ बेबायदिनो फान राम खालामनो थाखाय ओ बेबायदिनो जोलै लांफैनाय बेफोरबायदियाव जोङो गोबां मुलाम्फा जायो आरो बेबायदिनो जों साख्रि बाख्रिनि सोलायै जोङो बेबायदिनो अमा फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजि जिनानै गाव गावनि जिउखौ जोङो दैदेनलांनाय जोङो बेखौ गोबां नुबोगासिनो दं नंङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंयो अमा फिसि नायजोंबो जोंनि जिउखौ दानो हायो आरो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथां। औ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? औ दे।
नोंथांजोंबो आङो बिदिनो ओ सावराय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे बिदिब्ला होनब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ औ नोंथां।
औ नोंथा दे।
औ नोंथां।